औ
हेल'
हेल'।
औ खोनादोंनाा नोंथां औ खोनादों
अ एहे बे नोंथाङा मा खालामनानै दं दा।
आंथ दङ ओरैनो फ्रियानो दं दा।
अ अ अ माने मोनसे टपिक लानानै दसे सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथांसिम।
अ जागोन दे जागोन दे।
होमबा जोङो होन्नानै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा ओमबा नोंथां। जोंङो खोथिया फोनाय माने। खोथिया फोनाय माइ गायनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा। माने माबोरै माबोरै माबोरै माबोरै खिथि बानायो।
जार दे
नोंथाङा ओरैनो ससे खोन्थानो हागोन नामा नोंथांमोनखैजाय माने माबायदि। माइब खोथियाफोरखौ माबायदि फोयो माबायदि गायो।
औ जागोनदे नोंथां दे दाथ'। दैज्लांबो बोथोर दा। जोंनि मुल्खं बर'फोरनि। खोथिया फोनाय बा जोंनि ओनसोलनि जायगाथिंजायनो खोथिया फोनाय बि आङो जे मिथिगौ बेखौ माने फोरमायनानै होनसै जिहेथु बर'फ्राथ' बांसिनै आबादनि सायावनो सोनारनानै दिनैसिमबो जिउ खुंनायखौ जोंङो नुनो मोनखायो नङा ओमबा नोंथां। बांसिन गामि ओनसोलफोराव दाबो जोंहा थांनानै थानायनि गिबि राहा महरै आबादानो। दा बे हिसाबै दाथ' बेसेबां माइ गायगासिनो दङ ओंखायनो आङो ओ खोथियाफोरखौ माबोरै फैयो माइखौ माबोरै गायो जो ाव बिनि सोमोन्दै खिन्थासै दा ओ खोथिया। खोथिया फोनायावबो जों गिबियावनो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि खालाम बोयो जिहेथु। ओ बोसोर सिगांङावनो जि माने फैगोन बोसो जेरावहाय माइखौहाय खोथिया फोगोन। बे माइखौ माने दोनबोखायो माइज्लि जायखौ माइज्लि होननानै बुङो बे माइखौ ओमफाय जेलानाखि दैज्लां सिजेना फैबाय जिहेतु दैज्लां सि फैयोबा जोङो मोनसे एसे बालासाहिया होनगाव एसे गोजौ जायगाफोरखौ सायख'नानै जेराव फैगौ जाया बेबायदि बेखौ सायख'नानै मोजाङै हालेव होनोनानै बेखौ लानाय जायो आरो आरो जेलानाखि बे दलि हालवनाया जोंहा थियारि जासिगोन अब्लाना जोङो माइज्रि माइजलियाव दोननानैनायनि माइ जोलै बेखौहाय जोङो बस्थायाव सोनानै बा अबेा मोनसेलाय माबायावहाय ओ बेबायदिनो बेगफोरावहाय सोमनानै लोंनानै दैयाव हरनै हरथामसो सोमनानै बोखांनानै दोनो आरो थांनानै दैखौ सर' होनानै जेलानखि ओ सानसे बा हसे सोमखांनायनि उनाव गाजाया बेरो एसे मोखाङाव माने माइया गावराम गावरां जानानै गाजा एसु देरोब्ला बेखौ बै जों हालौफानानै लानाय जिहेथुनाखि दुब्लियावमोन बेवहाय ओ मोजाङै माने हालौवगै फिनानै नांगौसो बिबनानै थाख थियारि खालाम
माइखौबो फैयो आरो आरो बेनिफ्राय जोंथ' खोथियाखौ बेबायदिनो नैजिनिफ्राय नैजिबा बा थामजि सानसे समावहाय जोंना मोनसे खोथियाया फुजानाय जायो। मथा मथि एक मासखौनो हमना लादो। बिसेबा खोथिया मोजां फुजानाय जायो दा बेनि उनाव जोङो मास मोनसेनि उनाव बेबायदिनो खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनो हायो आरो दा फारसेथिं जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदिबो गायबावो जिहेथु माइखौ गोग्गो बा मुला गैयै जाहोननि थाखाय गोदो गोदायनि नो सोलिबोनाय जे खासिया गायनाय होननानै बुङोना नोंथां
औ औ
खासिया गायनायखौ जिहेथु जोंनि जों मिथिंबाय आरोबाव माइखौ एसे थाब फुनानै खोथियाखौ बेनि उनावहाय बेखौ खासिया खालाम होननानै गायबावनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय आरो बेखौ फुुफिनबावनानै खनसे गाय फिनबावनाय जायो आरो बेबायदि खालामोब्ला माइया माने गोग्गो रग' रग' जायो गोदान गोलाव जायो होननानै जों मिथिनो फोथायनाय दङ दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय माइयाथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो नालाय ओ जोंनि ओनसोलाव माइब्राखौथ' गायो दासिमबो मानो होननानै बुंङोबा जोंहा माखासे बोथोरारि फोरबो दं जेरै मागो मागोआवहाय मागो दंमासि बोथोराव जोङो फिथा सिथाव जानो थाखाय लारु जानो थाखाय जोंहा माइब्रा माइरंखौ नांथारगौ जायो। ओंखायनो माइब्राखौ दिनैसिमबो गायबाय थायो आरो जोसा माइरं जोसा माय बेखौबो गायो। बेजों लोगोसे ओ ओ माइ आथ' आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ माइनि नाम बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो सिगाङावहाय मा मा माइ गायोमोन आं बेखौ मोजाङै गोसोआव गैला अब्लाबो जोंनियाव दा सोलिनाय गायबाय थानाय माइफोरा जाबाय थारि माने रनजितखौ बांसिनै गाय गायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै जोंहा ओरै रन्जना थाहैबाय आरो सादु सारदु होननाय माइ बेखौबो गायो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायो आरो फरिमल परिमलखौबो गायो जोंनिथिंजाय ओमफ्राय औ औ जानो गोथाव जायो बे फिसा फिसानो जोसा बायदियानो नुयो आरो फिसा फिसा ओमफ्राय बेबादिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो माइखौथ' दैज्लां आवबो गायो आरो मेसेङावबो गाय खायफा खायफा माने बिदिनो बरिं खालामनानै बा दैसाफोरनिफ्राय दै बोखांनानै खायफा खायफा गामिनि जोंनि आबादारि सुबुंफोरखौ माइखौ गायनाय नुनो मोनो आरो दा जोंनिथिं बेबादिनो गायो माइखौ खोथिया फोजायनायनिफ्राय आङो बेखिनिखौनो नोंथांनो खोन्थाबाय। दा नोंथांमोन औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ आङो नोंथांमोननि ओनसोलाव
दे नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव जिबायदि माने खेथि बानाय खोन्थानायनि थाखाय माने गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम माने बेबायदिनो दा जोंनिथिंजायनिखौबो एसे खोन्थानिसै जेबो बेफोरबायदिनो माने प्रसेसाथ' एखेयानो नङा हमबा जोंहा माइ गायनायनि बा खोथिया फोनायनि प्रसेसाथ' बे मोनसेयानो जायो। माने बेखौथ' नोंथाङा खोन्थालांजोबखाबाय। नङाबा माने जिहेथु नोंथांनि माने माने नोंथांमोननि मफ्राय मोनसेल' दिडफारेन्सखौ आं नुुबोनो मोनदों आरो जोंनि सियाय माने जि द जिबादि माने माइआथ' बहुत रोखोमनि थायो नङा होमबा माने दिफारेन्स गैया आरो नोंथां मोनसे
नांगौ नांगौपिनो बानसि
ए जोंनिथियाय माने जिहेथु मा होनो बेखौ अर्गेनिक हासार बा दुब्लियाव हायाव थाखानाय हासार जिहेथु माने बेफोर माने खमिलांजोबनायनि थाखाय सिगां गायोमोन जोंनियाव रन्जितफोरखो
औ
आथिखालावहाय माने जोंना बेफोरो माने जिहेतु जोंनि हासा हायावहाय जितु अर्गानिक हासार सिगां दङमोन जाबायदि माने माइआ जिबायदि जानांगौमोन माने दा माने बेफोरबायदि जायैनि थाखाय जोंना माने माइनि जिहेतु माबाखौाय सोलायनांगौ जादों आरो माइखौ सोलायनांगौ जादों जिहेतु जोंबो रनजित गायोमोन सिगां ओं माइ जोलैखौ माने जों सोलायनांगौ जाहैबाय आरो
औ औ
जिहेथु जोंनियाव दा बांसिन सोलियो गया गयामाया औ नोंथां मोनसे गायगोना गायाथाय बे गयाखोहाय
ओ जोंनि ओनसोलाव थानो हागौ साफा सानै खिन्थु गामिथारावहाय बिदि गया माइ गायनायखौ दिनैसिम खोनफेराखै नोंथां
औ औ जोंनियाव माने बियो जाबाय खम सारि पास बोसोरसोनिफ्राय माने जोंनाव सोलिदों आरो
औ औ।
खौ माने जों जिहेतु फरिमल माखासे बहुद माने ओ आयजं माबा मामि दंमोन ना माने माखासे नामफोर बे खौबो आं बावबाय सिगांहाय माने बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ गायनाय जायोमोन जिहेथु माइब्रा माइब्राखौथ' गायो एसे एनैखौ जेनेबा सिगां एसे गायो मेरलायै गायोमोन मोन दानिया एसे खमायलांबाय। जिहेथु सिगाङाव दस थहल बा एक बिगाफोर गायोमोन दा। दानिया दब्लायनैफोर बिदि गायो आरो। जोसायाथ' बुहुद खमसै जोंनिथिजायहाय। फ्रा गायनायाहाय दा रनजित रनजितखौबो मानि थाखाय खमायदों होनोबा जोंनिथि एसे माने दैयाबो एसे खमायलांबाय सिगांनि बायदि माने एभेलेबोल दै मोनला। ओ रनजित माइआ माने एसे दैनि गोनांथिबो जायो एसे दला जायगायाव बांसिन जायो।
औ औ।
रनजिदा
रनजित माया जिहेतु जों रनजितखौ दाबो जोंथिजाय गायो माने सबसे दला जेराव माने दैया उसिफावो बा दैबाना जायो बे जायगायावहाय जों माने रजितखो गायनाय जायो आरो कारन माने रनजित नि जिहेतु दंफाङा गोरा जायोना।
औ नंगौ गोरा जायो‌।
औ औ। ओमफाय मोनसे खोथा नोंथांमोननिथिजाय माने सोलिगोना सोलिला दा माने जिहेथु जोंनि माइ गायनाय जेबायदि सोलियो माने सिगांथ' जोंनिया माने गामिनियानो गामिनि मानसिफोरानो माने ज' ज' जाजाय ओंखा ओंखारनानैहाय बिदिनो हाजिरा बा फाला बेफोरबायदि गायलाय लायोमोन आरो। दानि जुगावहाय माने जोंनिया माखासे जिहेथु हाजिरा बा थिखा सिस्टेमाव सोलियो आरो। दा जोंनियाथ' गोदो गामिनि मानसि फ्रानो ओंखार जोबोमोन नङा होम्बा सिगां जोंनि माइ गायनाया माने बिदिनो एक मास बा देर मास बा थामजि दिन बा ब्रैजिबा दिन बा सोरनाबा द'जि दिन खालि सोलियोमोन। आथिखालावहाय माने माइ गायनायफ्रा जोंनिया साननै सानथामफ्रावनो सोरनियाथ' सोरनियाबाथ' माने सानसेयावनो फोजोबो आरो दानियाहाय।
नंगौ जोंनिथिंजायबो दा फ्रायै बिदिनो जाबाय माने खामला बा हाजिरा बेफोरखौ होयो। होमबाबो खायफा खायनै न'खर फोरा माने फाला बदल गायनानै होनायखौबो नुनो मोनो आरो ओ जिहेथु बिस्रानियाव गायथ'नो गोनां गैयाबा मोनसे न'खरनियाव ज' थांनानै गायहैथ'नानै आरो जेब्लानिखि ओ मोनसे न'खरा ओ थियारि जालायबाय होमबाना बिसिनाव फिन फैफिन फिननानै आरोबाव गायफैफिनलायनाय बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो। होमबाबो फ्राय बांसिनानो जोंनियावबो दा बिबायदिनो हाजिरा लानानै ओ ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै साननै सानथामावनो खायफा फोजोबनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो दा।
औ औ औ होम्बा नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय नोंथाङा जिहेथु नोंथांजों रालायनानै दसे समखिनि नोंथाङा आंजों लारायनो थाखाय सम होबाय ओमफाय नोंथांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय।
जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजाननो हागोन औ औ।
उनाव लोगो मोनफिनसिगोन होनोबा ना औ औ।